हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना?
औ नोंथां दङ।
औ होमबा जोङो दिनै मोनसे आयदानि साव सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आयदाखौ नोंथाङा बुंग्रोदो।
औ आयदाया जाबाय ओ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओ जौ आ माबायदि माने बिहोमा गोलैदों। खोख्लैदों बेनि सायाव माने सावरायनो लादों आरोना।
औ। जागोन नोंथां।
ओ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायग्रोगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां आंनो बुंग्रोनोसै ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नैबे ओ बिलाव जेनेबा लाव लाव लोंग्रा जिनिस जायखौनि खि मुं दोनदों जौ एबा खायसे खायसे जायगायाव ज जुमाय होननानैबो बुङो। ओ बेखौ लोंबोदों
औ
ओ दा आङो गिबियाव बिनि अरिजिन जेनेबा मानि थाखाय बर'फोरा बेखौहाय लोंजेनबोदों बा बाहायबो दों बेखौ आं एसे बुंनोसै
औ
ओ बर'फोराहाय गोदो गोद दायो ओ जेब्लानिफ्राय जौखौ बानायजेननो रोंदों बै समावहाय लोंनायनि माखासे जाहोनफोर दङ'मोन। जेरैहाय ओ सानाव बायदिसिना खामानि मावो जेरैबाय दि आबाद मावो बा न' नि खामानि मावो। जेराव हाय सानसे खामानि मावनानै देहाया जोबोर मेंग्लियो।
औ
अब्ला ओ बे मेंग्लिनाय देहाखौ लानानै जेब्ला नैबे जौ एबा जुमायखौ लोङोमोन अब्ला गोसोखौ बा देहाखौ स्रां रेजें मोनोमोन आरो। अब्ला बेनि थाखायनो नैे बे जौखौ लोंनाय जायोमोन। दा बेबायदिनो बर'फोरा बेखौ एसे एसे लोंबोबाय थाबाय आरो। ओ लोंबोयै लोंबोयै समजों लोगोसे नैबे जौनि लोंनाया गोबां बिबाङाव जाबोनो हमबाय। बेबायदिनो आथिखालाव नैबे जोंनि बाहायनायखौ गुबुन महर लाफैनाय खौबो जोंङो नुनो मोननाय जादों आरो। औ जेरै हाय बेखौ मानसिफोरा खामानि मावनानै मेंगा होनो लोंनायनि अनगायै गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय बे जौनि निसा खौ लानानै जा गोजोननाय मोनो बेखौ लानो थाखाय लोंनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जादों आरो।
औ नंगौ।
जेरावहाय बेजोंनो माखासे ओ खहा जानायखौबो जोंङो नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
औ दा बेबायदिनो ओ बै जौखौहाय माबोरै बानायो ओ बेखौथ' नोंथांङाबो मोन्थिखागौ नंङा होमबा?
औ
ओं अब्ला बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना? हो एबा नै बियो जौआ मानि थाखाय माबो रैहाय निसा जाहोयो बेखौहाय एसे फोरमायग्रोबानो जाबाय।
औ औ आरो औ जौ माने जौ नि बाहायनाया जोंनि समाजाव दायो माबायदि बिहोमा गोख्लैदों बेनि सायाव आं एसे फोरमायग्रोनि। ओ जेरैहाय ओ गोदो गोदाय नोंथांङा बुंनाय बायदिनो गावनि मेंनाय देहाखौ बिसोरो ओ स्रां होनो थाखाय बिफोर ओ जौ फोरखौ बाहायोमोन। नंङा होनबा? नाथाय आ दानि ओ दानि बे ओ बे जौ नि बाहायनाया बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनदों, आरो बियो जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे जोबोद आ गाज्रि आं सानो आरो बे बायदि ओ मानो होनबा बेखौ खौ ओ गावनि ओ मेंनाय देहाखौ ओ मोजां मोननो थाखाय लोंनाया बियो आलादा खो-बाथ्रामोन। नाथाय दायो माने बेफोरखौ माने लोंनान लोंनाया माने बारानिफ्राय बारासिन जादों आरो बियो जोबोद गाज्रि जानानै फैदों आरो जोंनि समाजाव बेबायदि बिनिखायनो बेबायदि लोंनायफोरखौ एसे खमायनांगौ आरो संनायखौ जौ संनायखौ माने आं ओंखामनिफ्रायनो सङो होननानै मिथियो आं बेनि सोमोन्दै बारा मिथिया होमबाबो ओंखामनिफ्रायनो संनाय खौ माने आइमोनखौ मालाबा संनायखौ नोदों ओंखामखौनो ओंखाम बायदिनो सङो। बेवहाय ओमफ्राय ओ ओ मुलि बाहायो खोमा ने? आं बारा मिथिया बेखौ औ।
ओ नैबे मुलि होननानै जायखौ नोंथाङा बुंदों बे खौहाय जोंनि बर' बर'नि रावावहाय एमाव होननानै बुंनाय जायो आरो। बेखौ जोङो माइरं खौनो सोमना लाग्रोनानै बेवबो माखासे लाइफांफोर जेरैहाय मोखोना बिलाइ, ओ आरो दं फां राखेब,
औ
बेफोरखौ होनानै आरो बेनि अनगायै गुबुन गुबुन लाइफांफोर दंबावो आरो ओ बेफोर बेखौ होनानै नैबे एमावखौहाय बानायनाय जायो आरो
औ औ
जोंनि मोनसे मुलि बायदि होननानै बुंजागोन। माने मानसिखौ जा मेंगा होयो। बेनो आरो नैबे एमावानो मुलि बायदि खामानि खालामोमोन आरो
औ औ औ बिनि सोमोन्दै आं बारा मि थियामोन। होमबाबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। औ आरो बे बायदिनो जौवा माने जोंनि समाजाव जोबोद गाज्रि बिहोमा खोख्लै दों बायदि आं सानो दायो। गावनि ओ माने लिमिट बायदियै जुदि लोङो होमबाथ' बियो मोजां। आ देहानि थाखायबो मो जां होननानै बुङो जुदि जोङो बिखौ नियम जेसां लोंनांगौ बेसां लोङोबा बिनिफ्राय बारा लोङोबा थ' देहानि थाखाय गाज्रि जोङो नुबोदों नुबायनो थादों दायो। नोङा होनबा?
औ नंगौ।
औ आरो गोदो गोदाय जेनेबा जौखौ जोङो माबा मोनसे ओ हाबा होखाफोराव जेब्ला मेंगानायखौ गारनो थाखाय बा माबा मोनसे ओ रंजाथाइ फोरबोफोरावसो लोंनाय जायोमोन ना थाय दा आजिखालि जोङो ओ बे मेंगानाय देहाखौ मोजां जानो थाखाय आरो बेनि अनगायै माने गोबां ओरैनोबो लोंनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव माने जौनि बाहायनाया माबायदि नों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। ओ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओ खायसे बैसो गोनांफोराहाय ओ गोदो जेरैबायदि दि लोंदोंमोन बेबायदिनो लोंनायखौहाय नुनो मोन नो नाथाय आथिखालाव माखासे ओ लाइमोन देरफुनाय ओ जा लाइमोनफोर जादोंना बिसोरो बे जौ खौ बाहायदावनानै लोंदावनानै बिनि टेस्ट खौ मोननानै आरो बे बेनि निसायाव गोग्लैनानै गावसोरखौ ओ गोसोखौ गोजोननाय मोननानै
औ
मोजां मोनदों मोजां मोननानै बेखौ बिसोरो मा खालामबाय थादों ओ बांसिन बाहायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो ओं दा बे फोरखौ होबथानाया जों बयनिबो खामानि होननानै जोङो बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला बिसोर लाइमोन फोरानो जोंनि इयुन जोलै बिसोरो जुदि जौनि निसायाव गफबनानै ओ गावनि फरायनाय एबा गावनि मावनो गोनां खामानिखौनो मावनो गारनानै दोनो ब्लाम बिसोरनि जिउआ ओ फेलें जागोन अब्ला जोंनि समाजाबो मोजाङै थानाय नङा बिनि खायनो जोङो बिसोरखौ जेसे हायो हो होबथानानै लाखिनांगौ होननानै आङो सानो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा ओ। बुंनाया थारैनो थार। ओ मानो होनबा औ। जोङो दायो नुगासिनो नङा होनबा बेबायदि जानायखौ बेनिखायनो बेनिखायनो बेफोरो माने एसे हानायमानि बेफोरखौ एसे गारनांगौ आरो औ। आरो मालाबा फोरबोफोर जेरैबायदि जोंनि बियो ज'आ जोंनि ट्रेडिसनेलबो नालाय बेनिखायनो बैसागोफोराव बा माबा मोनसे रंजानाय फोरबो जेरैबायदि हाबा होखावफोराव लोंनाय लोंबा बियो बेलेग होनबाबो माने बेबाय जुदि रेगुलार लोंनाय बेफोरबायदि हुदाखौ जोङो दायो एसे गारनांगौ।
औ औ नंगौ ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो बैफोर हाबा खेरायावनो जा बैसागोआवनो जा बांद्राय लोंनानै ओ मानसिफोरा ओ बांद्राय निसाजों बुसोम जानानै गाज्रि खामानि मावनायखौबो नुनो मोनो जेरैहाय गावजों गाव एसे खोथायावनो मोनसा मोनसि जालायनानै नांलाय खमलाय जानायखौबो नुनों मोनो आरो बेजों लोगोसे गावनि देहा खौबो गाज्रि खालामनानै लानायखौहाय जोङो
औ नंगौ नंगौ।
ओरैखौबो बुंनो हायो ओ न'खरनि रांखान्थि बिथिङावबो माखासे खहा जानायखौहाय जोङो
औ औ नुनो मोनो औ नंगौ औ नंगौ
बेनिखायनो जेसे हायो लिमिटाव लाखिनाया मोजां।
औ औ नोंथाङा बुंनाया थारैनो थार आरो ओ जौनि सोमोन्दै जों दिनै माखासे खोथा मिथिबाय आरो जौ मा बायदि सं बेनि सोमोन्दैबो नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो जोंनि दिनै दिनैनिनि रायलायनायखौ एसेबांखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा समाबो जाबाय औ औ दे गोजोन्थों।